हेलौ।
अ आदा गोजोन फुंबिलि।
फुंबिलि।
सिखारबाय।
होम लै सिखारनाय बायसायानो।
सिखारनायबायसा।
औ।
ओम ओमफ्राय दिनै अबावबा थांगोन।
दोंनै दा नायनोसै‌ र'
ओम ओरैनो मा खामानि मावबाय थादों दा बर्थमान।
बारि उनाव। मोसौफोर दंना।
थ' गैया
गामिफोराव मोसौफोरथ गैथारा नामा अब्ला।
बास आनदों।